आरोे
अ हेल' ए नाम थिगानो ओइ नाम लानाङा नाम लानाङा।
हेलौ। हेलौ औ हेलौ खोनाबाय खोनाबाय।
औ औ।
आ हेलौ माबोरै? खबर सबरफोरलाय मोजां।
औ मोजाङानो।
बिदिनो नोंथांनावहाय माबा खेलाफोरनि बारै एसे सोंनो कल रालायनो थाखाय कल हरदोंमोनलां। माने नोङो खेलाफोर गेलेयो नालाय बास्केट बल गेलेयो। बेखायनो आं रायलायनायसो कल खालामदोंमोन बेफोरनि बागै
औ औ माने खेलाखौथ' जों गेलेनांगौ आरोना। जोंनि देहाफोरखौ बे मोजां लाखियो।
औ मोजां लाखियो औ। आंबो नों बास्केटबलनि बारै जे खिथादों खोमा। बोरै मा मा बस
बासकेट बालआथ' माने
मोजाङानो गेलेनो थाखाय बेखौ माने हौवाफोराबो गेलेयो आरो हिनजावफोराबो गेलेजायो आरो। आरो बेयाव माने जोङो मोनसे टिमावहाय साबबा साबा साबा आरो आरो मोननै टिम लोगो नांनानै दसजन जायो आरो। खनसे मेट्सआव मोनसे मेट्सआवहाय आरो बेयाव माने बेलेग बेलेग पजिसन थायो जेरैहाय फुटबलनिया एटेकार मिड फिल्दार बिदिनो। बिदि थायो नालाय बिदिनो बास्केट बलावबो माने पस् प्लेयार आरो बिदिनो फर्टिफाइभ आरो बिदिनो सेन्टार प्लेयार बिदि थायो आरो। ओ उम बिदिनो फिदार बेफोरबायदि थायो आर ओ माबायावबो ओ बास्केट बलावबो आरो जाया सब लिस जाय गोजौसिन आरो थाग्रासिन बिथांखौ जोङो माने उननि बास्केट खाथियाव दोननाय जायो आरो डिफेन्सावहाय। मानो होनबाला उम जा जाहाथे बिथाङा माने ब्लक खालामनो हायो गुबुखो माने सुत खालामनो हाया गुबुन मोनसे टिमा बेनि बारै आरो। ओ बास्केटबलनि माने रुला जाहैबाय ओ जुदि नोङो ओइ माने थ्रि पइन्टार होननानै बुङो आरो बेखौ थ्रि पइन्टारनि लाइननि बाहेराव बिनिफ्राय नों सुटिं खालामदोंबाथ' नोंहा माने थ्रि पइन्टस थाम पइन्ट मोनगोन आरोना नोङो, औ थाम पइन्ट मोनगोन औ आरो जुदि नों बिनि
बे लाइनखौ थ्रि पइन्टार लाइनखौ बारनानैहाय नोङो जुदि सुट खालामो होमबा नोङो नै पइन्ट मोनगोन आरो ना नै। उम बिदि आरो। औ आरो जुदि आरो जुदि माने बै ओ लाइन जे कर्टनि लाइन बेनि बाहेराव थाङो नोंनि बला एबा नोंनि आइथिं फोरा होमबा बेखौ जोङो आउट होन्नानै लायो आरोना। उम ओमफ्राय जु दि नोङो बलखो आउट खालामफ्लाङोबा गुबुन मोनसे टिमा बलखो मोनगोन आरो बे
आतसा आंबो ओरैनो बास्केटबल गेलेनायदोंंमोन आरोना हाबानो आंजोंहाय मानो गारहरनायनिबो एसे माद- माबा दं खोमा एयावहाय गारहरनाया बोरै, गारहदो बोरै हरो। लोगो नोहाय बोरैहाय नोङो बिनो हरना बियो बोरै ओरैहाय सिङाव नायो नेटनि सिङाव बेफोरो माने खेला रोंनांगोन आरो ना आंबो गेलेनायदोंमोन आं हायाखै आरोना।
अ माने प्रेक्टिसजों लोगोसे जालांगोन आरो अ माने सुध। औ औ। माने द्रिब्लिं खालामनोबो माने बिदिनो खालामलांबाय हाबासो खालामनो हागोन, नोंथाङा जोलुरनि बारै माबा मोनसे बुंनो हागोन नामा?
औ मा होनदों?
जोलुरनि बारे?
औ औ खोनायाखै र' मा होनदोंमोन?
नोंथाङा फुटबलनि बारै ओ बुंनो
आदसा आदसा फुटबलनि बारै सोंगासिनो आसा जोलुर आदसा औ औ अ। बियो माने एगार' जन एगार' जनै गेलेनाय जायो आरो ना आं फुटबल गेलेया नालाय एसे बारै ओ जेरै हाय जिसे जिसे जिसे थायो मोनसे टिमाव जिसे मोनसे टिमाव जिसे। जेरै नोंबो खिथादोंमोन ना नोंनि टिमावहाय बोरै बोरै थायो मानसिफ्रा जेरै जोंनावबो फास साथामा आगोल माने थाम जोना आगोलाव थागोन ब्रैया उनाव थागोन उनाव आरो थामजन थागोन बे मोनसे फरमेसन आरोना बे मोन से सासेया लास्ट सासेया मोनसे गलकिपार थागोन सेआ ओमाफायो जिसे जन जाबायना? जिसे जिसे बिदि गेलेयो आरोना ओमफाय जाय माने इयाव सोनो हाबाय गलफोरखौहाय अब्ला मोजाङै आरो बिदिनो लास्टनि जे आं बुंदोंना बै साथामजन थायो बेयावहाय इसे बोलोगोरा बोलोगोराफोरखौ दोनो आरोना। मानोना इसोर बलखौ मानसिफोर जाय खारबोयो इसोरखौ लाखिनो थाखाय। नाथाय बे फुटबलाव एसे गेलेनायावहाय माथ स्टेमिना नांगौ जायो माथ खारनांगौ गोनां जायो। माथ बोलो नांगौ जायो इनि थाखायनो दा माथ स्पिद जानांगौ नों खारनाया एसे माथ हरथादैनो खारनांगौ जायो आरो साननांगौ जायो आरोना सोरनो हरनांगौ सोरनो हरनाङा बलखौहाय नोङो थाब थाब नायनो रोंनांगोन आरोना। सोरनो हरनांगौ नों सानग'नो हानाय नङा आरोना बल फैबाथाय सानग्रोयो आरो ना सोरनो हरनो सोरनो हरा इदि जायो ना बिनि आगोलनो सानग्रोनांगौ आरो ना बलफोरखौ हाय आबाव हरनांगौ अब्ला आं बे खौ एसे भिजन नोंनि जे नों नायोना नों बेसे बां जोनखौ नायनो हायो नोङो खेबसेयावनो अब्ला नोंनि फुटबल गेलेनाया बांसिन साफासिन जायो आरोना ओमफाय बलखौनो जोबाय थानांगौ आरो ना आथिंजोंहाय बला इदिनो एखे जाय मानसिना आथिङा गुरैना इसोरबो मान जोनो हायो माने बल जोनायावहायो एसे बोरै बा स्थाइल थायो थिगनिक थायो आरोना बे बला इदिनो जोनानै उराय लाङो आरो ना थाथारनांगौ आरो ना एसे एख्स्रा खालामनांगोन आथिंफोरखौ बिदिनो गेमा गुरैजोंनो जोनो हागोन खारबाय थानांगौ जागोन नोङो इदिनोङानो बल इदिना गेमा मात मथानो माथ बोलोगोरानो बल बिसोरबो सोरबा सोरबा जोनो रोङा नाथाय थाङानो बला इसिनाबो एसेबो नुबाय थानाय मा बोलो गोराबा बलखोनो थाङा इस जोनाया माने इसोर जोनो रोङा नाथाय इसोरो ओरैनो लोगो जानानै बिसोर फोरोंबाथाय इसोरबो जोनो रोंगोन इदिनो आरोना बल जोनायफ्रा मार टेकनिख थायो गाहायाव जोखोनाय एसे साइदआव जो जोबा बोरै सिदा हाबबाय थागोन बोरै बला गिदिंनानै फैगोन इदिफोरनिबो बेलेग बेलेग माबा थायो धोरोमनि जेनाय थायो आरो ना बेलेग बेलेग धरननि जोनोम जोनाय थायो आरो बिदिनो आरो ना स्पर्टस खेलाफोर गेलेनांगौ जायो मोदोमफोरनि थाखाय मोजां जायो देहाफोरा मोजां जायो नोंनि स्किनाबो मोजां जायो स्किना खारै खारै नोंनाव जे गोलोमदै गनाय बेफोरजों नोंनि स्किना मोजां जायो आरो खारनायजोंथ' गासै बडिनि गाससिबो नोंनि देहानियानो एक्सारसाइस जाजोबो ना बिदियाव अभारअल बडिनि एक्सारसाइसार खारनाय जोंहाय जेरै नोङो माबा नो जिमाव थांङोबाथाय नों इसे एक्सारसाइस बानायगोन दायो दाम्बोल थिखोनाय नोंनि आखाइनिखौहाय बानायगोन नोङ अब्ला खालाय आखाइल' जागोन खारनायबा मा आखाइबो जागोन नोंनि बडियबो स्ट्रेट जाजोबगोन गाससिबो स्ट्रेट जाजोबोगोन गासिबो बडिनि वार्कआउट जाजोबो आरो ना जुदि खारनायनि उनाव नोङो जिम ब्रा बिदि बोलो थिखैग्रा बानायोना अब्ला ना बांसिन इफेकटिभ जायो आरोना बांसिन नोंना बांसिन सोलायनाय नुगोन आरोना नोङो नोंनि मोदोमखौहायो
ओव औ
थ नोंगौ नोंबो एसे ने खिादों माबोरै माबा स्पर्टसफ्रा मा खेलाफ्रा माबादि माबादि जायो नोंसोरनावहाय
आरो आं बासकेटबलनि ङो खौ गारनानै आङो भलिबलबो गेलेयो आरो
दा बलिबल गेलेनो थां
अ बलिलाव माने मोनसे थिमाव सयजोन माने मोनसे माव ओ द जोन द जोन गेल गेलेयो आरो माने ओमफ्राय अल टटेल गासिखो लानानै जोङो जिनैजोन जायो आरो माने बेयाव बिदिनो गेमावहाय माने उम जागाखौ चेन्ज खालामबाय थानांग' सारभिसखौहाय माने सासे मानसियानो होबाय हाया गुबुन गुबुनाबो होयो आरो बेयावबो गुबुन गुबुन पजिसन दङो आरो
आरसा
जायखिजाया सेन्च होग्राया गुबुन थायो आरो बिदिनो बिदि बिदि माने पजिसन वाइस आरोना बेयाव सयजोन गेलेयो ऐ सासे सिगाङाव सेटार थाखायो आरो उं
ए अ आं बयबलखौ नुदोंमोनथ'
आरो सासे लिब अव औ औ आरो सासे लिबारिय' लिबारिय' होननाय थायो आरोना सासे जाया माने अव हाइटआव माने जायनि ओ गोजौ जाया बयनिख्रुइ गाहायसिन आरो ना बे लिबारियाव दोनो बिथाङा उनाव थायो आरो सेटारा ओ बांसिनानो गोजौ जायो आरो मानसिया दाया सेटार जायो आरो नोंथाङा जोलुरनि बादै गुबुन मोनसे
र अ अ ए बलिबलखो होनदो आरोना आं आंबो बलिबल खनसे गेले नायदोंमोन आखाया मासि सायोलै ए बलखो एरै बुनांगौ जायो ना ओंखायनो सायो आखाइयाबो मा धोरोमनि हमनाय थायो खोमालै भलिबल बुनायावबो ना
औ औ थायो
माने बोरै थिखोबा बोरै थिखो दायरेक थिखोनायनिबो धोरोम थायो बेखौ नायदोंमोन आं खेबसे गेलेदोंमोन आंबो लोगोफोरजोंहाय गोदो गेलेदोंमोन आरोना भलिबलखौहाय लासै लासै रोंलांदों थिखोनो नाथाय बुबाय थानो रोङाखै आरो ना बुख्लायनाय थायो बोरै माद गोजौ गोजौ बारलग्रा थायो सोरबा सोरबाथ' ओ मोजां सेट होयो होनना बुख्लायना होयो बिदिनो बाद मोजां मोनाना आं आरो माने बेदमिन्टन गेलेयो बेडमिन्टन गेलयो ओमफाय क्रिकेटबो गेलेदोमोन क्रिकेटखौ आं गोदो ओन्दैयावसो गेलेदोंमोन ओन ओन्दै ए क्लास नाइन क्लास गु जि फ्रावसो गेलेदोंमोन आं ओमफाय क्रिकेटखौहायो क्रिकेटआबो मोजां खेलाया जोलै इण्डियाव मा गेलेला क्रिकेटखौहायो ओ औ क्रिकेट आइ पि एल बुनो रोङामोन आरो ना आङो माथ बोलो नांगोमोन माथ माथ ओ मा होनो ए बे बल खुबैनायफ्रा माथ गोरा गोरा बल खुबैयोमोन बेखौ बुनो गोनां जायोमोन सान्दुं थिनि थिनियाव गेलेनाय जायोमोन नायखोनायावबो खस्थ' मोनलायोमोन बल हमनायाव गो गोजौनिफ्राय गोलै बोनायाव अब्लाबो माने माथ गेलेनाय आरोना लोगोफोरजोंहाय मोजां मोनदोंमोन गेलेनानै आरो मा मा गेलेबावोखाय आरो आङो बाहेरानि स्पर्टस गारना बाहेरा नि खेला गाना सिंनिबो खेला गेलेयोमोन जेरै केराम गेलेयोमोन चेस गेलेयोमोन लुद' गेलेयो लुद' गेलेया नोङो
औ आंबो बेफोरखौथ' गेलेनाय जायो आरो बिदि इन्दर गेम्स ओ लुद' गेलेनाय जायो केराम गेलेनाय जायो चेसबो गेलेनाय जायो आरो बिदिनो आरो गुबुन गुबुन खेला
अ गुबुन गुबुन खेला थायो खेलाफोरखौ गेलेनांगौ आरोना मानसिया एसे गेलेयालासिनो थानाङा नोङाबा देहाया बांद्राय मोजां जानो नागिरा आरो ना एसे एनै नोंनि बडियाबो एसे ट्रेन जानांगौ आर ना एसे खस्थ' होनांगौ आरो ना बडिखौबो अब्लासो बडिया मोजां जागोन नो खोनो ओरैनो दोनबाय थाबा एसे माबा गुरै जालाङो ना मोदोमा होनोमबा जेबो खस्थ' खालामनो हायै जालाङो आरोना
माने जोंनि औ माने जोंनि मोदोमनि थै सलासलफोरा मोजां जायो आरोना जुदि जों गेलेयो
अ आरो प्रटिन ओइ माने जाग्रा जानाय मानायखौ मोजाङै ना खेला गेलेग्राफ्रा अब्लासो नो अ खेला गेलेनायाव मोजाङै खम गानना गेलेनांगौ जुदि माबा गाज्रि मा गानना मोजाङै गेलेयाबा बोरैबा सानाय जागोन ना बा गोग्लैगोन अबावबा मा जागोन एफोरखौबो मोजाङै नायनांगौ आरो ना खेला गेलेनाय बेफोर जायो सोरबा आथिं बायो मा बायो एफोरखौ नायनांगौ जायो जेरै फुटबलावनो मेरला आथिं बायनाय नुला बायबाय ओंखायनो बेखौ मोजाङै होनना गेलेनांगौ आरोना खेला गेलेबाबो नो गेलेला बायनाङा नायै हयै गेलेनांगौ माबा मोजाङै बुस्थुफोर गानना गेलेनांगौ गेलेनायनि आगोल एसे वारकट बानायग्रोनांगौ नोंनि बडिखौहाय एकदम फ्रि बानायग्रोनांगौ बेनिफ्रायसो गेलेनांगौ डाइरेक्ट हथात थांना गेलेनाङा आरो ना ना गेलेखांना मा दै लोंनांगौ जाहाथे नोंनाव मोदोम आसाय साहा मोनायावहायो
औ गेलेखांनानैबो जोङो कुल दाउन खालामनांगौ आरो ना
अ बिनो बेफोरखौनो आरो खेला गेलेनाया बिदि नङा खालि खेला गेलेनांगौ बेफोरावबो मेलला धोरोमनि माबा थायो मा होनो स्टेपस थायो आरो ना मा धोरोमनि मा मा खालामनांगौ जायो मा मा खालामनाङा जायो बेफोर थायो आरो ना बेफोरखौ नोङो जुदिस कस्ट लायो